हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरनाय जाबाय
औ नोंथांनि सिमबो
दा ओरैनो दङ नामा
औ दङ
अ नोंथाङा दा ओरैनो दङ टपिकनि सायाव दसे सावरायनो
औ बिदिब्ला जोङो दायो औ
औ औ जोंनि बर'फोरनि जौ संनायनि सोमोन्दै अ जों दा बर'फोरनि मोनसे लोंनाय मुवा जेरै जौनि सोमोन्दै एसे फोरमायजागोन नामा
औ औ हागोन
ओ
बिब्दिब्ला आङो जौ संनायनि बारै नोंथांनिसिम जाबाबो जायाबो आंनि रावजों फंनैसो बुंलांनो सानबाय आङो ओ जौ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गो गोदो आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो बे जौखौहायो जोङो बाहायबोनायखौ नुनो मोनदों नङा होनब्ला ओ जोङो जौ गैयाबानो गोदोनि दिनाव जाया होननानै जोङो बुंबोनो हायोमोन आरोखि ओ जोङो बायदिसिना खामानि दामानि मावनायाव जोङो सावरि बादालि बेफोरबायदियावहाय जोङो जौखौ बाहायबोनाय जायोमोन ओ जोङो सोरनियावबा नों आं फाला ओ खामानि ओ मावलायनायावहाय जोङो दसेनि मेंनायखौ बावहोनो थाखाय जोङो बे जौ बहायो बा बे फेग्रा मुवाखौ बेखौ हायो जोंङो लों थाखाय बाहायनाय जायोमोन बे जौखौहायो माबोरै बानायनाय जायो होन ब्ला आङो बुंलांनो सानदों ओ बे जौखौहाय बानायनो थाखाय जोङो सिगांग्रो एमाव नांगौ नङा होनब्ला? ओ बे एमावखौ जोङो बानायनो थाखाय मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय माखासे दंफां लाइफ फांफोरखौ बुथुमनानै बानायनाय जायो आरोखि ओ बे दंफां। फोरानो जाबाय जेरै दंफां रां खेब आरो मोख खोना बिलाइ आरो जोङो होनो हायो थालिर बिलाइ ओ बा आनारस बिलाइ। ओ बेफोरखौ जोङो आरो जोङो ओरै दङ दि खिया बे मा होनो दिंखिया मोनसे रोखोमनि दङ ना बेखौ जे जोङो जाया ओ। दिंखिया फाग्ला ना दिंखिया राजा होनो बेखौहाय।
औ।
बेखौबो जोङो खानानै लानानै बेखौहायो लानाय जायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो बे खौहाय ओ गासिबखौबो खाखांनानै जोङो आरो बे खौ देनो थाखाय जोङो माइरं होनो जोङो एंखुर एंखुरखौबो देनो हायो जोङो एं बे एंखुरखौहायो जोङो नांगौ जासेबां जखानिखौ लानानै ओ दैयाव हायो मनायाव बा माबा मोनसे मुवा बेसादफोराव सोमना दोननानै जाहाथे जोङो सोमनाय खौ बोखांनो मो जां जानायनि जों मनाफोरावबो सोमनाय जायो ओ दसे रुैजासिम जोङो सोमना दोननानै बेखौ बोखांनानै दैखौ दसेनि थाखाय सरद होनाय जायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो दैया सरद जोबखांनायनि उनावहाय जोङो ओ बेखौहायो देनानै ओ जोङो बे बिलाइफोर जोङो जे खादोंमोन बेखौबो होफानानै देफानाय जायो आरोखि। बेनिफ्राय जोङो दे खांनानै अन गुन्दै जानानै बेखौहायो उवालनिफ्राय जोङोथ' उवालावनो देयो फ्रायानो ओ उवालनि अनगायै दिं देखि ना देंखि होनो बेयावबो देनाय जायो नङा होनब्ला औ ओ बेनिफ्राय जोङो अन गुन्दै खालामनानै बोखांना लानानै संग्रायबा मा बा मोनसे मुवा बेसाद आगजुफोर लानानै बा गामलाफोर गिदिर फोरावहायो लानानै ओ बे अन गुन्दैखौहायो दैजों थायो नांगौ जसेबां दै होनानै लगायना लानाय जायो आरोखि। ओ बिनि फ्राय लगायनानै जोङो बेखौहायो एसे फिसा फिसा लथब लथबनो गथा गथा गल गल दानानै जोङो बेखौहायो ओ सब प्तासे बा सानबा बा सानब्रै बेसोरसेबां फोरानना दोननाय जायो आरोखि नङा होनब्ला बेनि फ्राय जोङो ओ जुमायखौहायो संनो थाखाय जोङो माइरं लानाय जायो जाइखि जाया माइरं खौनो जोङो जुमाय सं संनो हायो एंखुरानो जा रेसननि माइरंनो जा बा ननि माइरंआनो जा जा बेफोर खौ जोङो संनो हायो नङा होनब्ला ओ बेनिफ्राय जोङो ओ ओंखाम बायदि बेखौहायो संनानै जोङो दोबसि गिदिरफोराव नांगौ जेसेबां संनानै मोनहोनानै ओ प्लास्टिकफोरावहाय एरननाय जायो प्लास्टिकनियाव एरननानै दसे सम गुसु जाहोनानै बेखौहायो बेनिफ्राय एमाव एमावखौहायो उननानै गुन्दै खालामनानै बे गुसु जानाय एरनानै दै दोननाय ओंखाम बा जुमायावहायो जोङो सारलाना होनाय जायो आरोखि बिनिफ्राय जों जोङो जुमाय महर मोननो थाखाय बेखौ ओ साननै बा सानथाम गरम बोथोरावथ साननै बा सानथामावनो बिदै ओंखारो नङा होनब्ला बे बिदै ओंखारनायखौनो जोङो जुमाय गिसि होनो नङा होनब्ला ओ बिनिफ्राय जोङो ओ बालथिंफोराव बा दोबसिफोराव जोङो बिदै ओंखारहांबा जोङो सोनानै दोननाय जायो आरोखि जोङो बेखौनो लोंनो हाबाय ओ बेनि ओमफ्राय जोङो जुमाइ खौबो मावनोबो हाबाय दै सोमनानै बेनिफ्राय जोङो जुमाय गोरान मोनो हायो आरोखि ओ बिदिब्ला नोंथांखौबो बिनि बारैनो एसे फोरमायलांगोनखौ आंङो ओ आसा खालामनाय जाबाय बिब्दि अब्ला नों फोरमायलांदो एसे।
औ नोंथांङा जे जेरै बुंलांबाय ओ जुमाय संनायनि बागै जोंथ' जुमायखौ सोंफेरा नालाय बेखायनो जुमाय सोंनायया नों जा फोरमायलांबाय बेखौनो आंबो मोनथिबाय आरो। ओ दा आं बेखौसो बुंनो सानदों माने जों गोदोनिफ्राय ओ बिजाबफ्राव फरायबोनो मोनदों आर रो गोदोनि आबै आबौमोननिफ्राय मोनथिबोनो मोनदों जुमायखौदि गोदो ओ मेंनाय ओ खामानि मावनानै मेंनाय बेफोरखौ खारहोनो था थाखायसो लोंनाय जायोमोननो आरो ना? ओ दा आथिखालाव माने ओ बे जुमायखौ ओ गोबां मानसिफ्रा माबायदि लोङो ओ माखासे ओ लोंनायनि माखासे आब्रुथि गैयियाव गोबां मानसिफ्रा मा जादों खहा खहाबो जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। नाथाय गोदोनि मानसिफ्रा मिथियोमोन। दि बेफोरखौ माबायदि लोंनांगौ आरो माबायदि ओ मा समाव लोंनांगौ बेखौ मोनथिनायखाय गोदोनि मानसिफ्रा जेबो इसेग्राब खहा जानायखौ नुनो मोनाखैमोन आरो। आथिखालाव माने बे जुमायजोंनो माने ओ गोबां मानसिफ्रा खहा जानायखौबो नुनो मोनदों मोन। जेरै ओ गोबां मानसिफ्रा ओ जेबो खामानि मावा दाङा ओरैनो ओ ओंखाम जायालासिनो बेरेफु फुंजानि जेबो जाया लासेनो उदै खालियाव बेफोर जुमायखौ लोंनानै माने सिङाव जोंनि लिभारफोरखौ ओ गाज्रि जानायखौ नुनो मोनदों आरो। गोदोनियाथ' जाहैबाय जेनेबा खामानि मावनानै सावरि बाद दालियाव दसे में मेंनायखौ खारहोनो ओ बेफोरखौ लोङोमोन फुजा हाबा बेफोराव एसे एसे आलासि बुजायनाय बेफोर बेफोराव माने जों जु जुमाय बाहायो होननानै मोनथिनो मोनबोदों आरो।
औ
औ थिग बेबायदिनो ओ ओ आथिखालाव ओ गो बां ओ बे जुमायजोंनो ओ बे जुमायानो माने बिस गोनां बायदि जानानै फैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आथिखालाव फ्रायैनो माने ओ जुमाय फाननानै संनाय ओ ओ जुमाय संनानै फाननाय बिफोरो माने गोबां खमायलांनाय खौबो नुनो मोनबाय। आथिखालाव माने जोंनि बर'नि बे संनाय जुमायफोरा बारा इसेग्राब गैला माने आथिखालाव दानिया ओ गुबुन निफ्राय मोननाय जेनेबा बियार बायदिसिना बेफोरखौसो बांसिन मोननाय जा सै आरो। जोंनि बर'नि बै ओ संनाय जुमायफोर बुंनो थाङोब्ला बे जुमाया माने मोनसेमोन आरो जोंनि मिथिंगानि फ्रायनो मोननाय माने ओ बे जुमाया मिथिंगानिफ्रायसो मोनजोबनाय मोन माने। फोरमायलांदों एमाव एमावखौ बानायनायाव जों माने गासि बो बुस्थुखौ बुथुमजोबनानै बानाय
औ दानि जुगाव जुमायफोरखौ बिदिजों बानायला।
जोंनि औ माखा खासे खिरा जाहोनाय बे बुस्थुफोर खौ लगायनानै मा खालामो लगायनानै फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो थाङोब्ला ओ सासे ओ जेनेबा जुमाय संनानै फानग्रा सासे न'खरा ओ आथिखालाव माने फैसानि थाखाय जेनेबा गोबां फैसा रां खामायनो थाखाय माने बै जुमाय संनायाव मा खालामफायो मा खासे ओ रासायनारिक बुस्थु केमिकेल लगायफानानै माने जुमायखौ गोथाव मोनहोनाय आरो बुरजा ओंखारनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो। थिग बेबायदिखौ लोङोब्ला माने मानसिनि देहायाबो मा जाहैयो
औ।
आरो जाबाय आथिखालाव लोङै लोङै लोङै नो। माने गारनो थानानै उनाव। ओ। हायि जानानै जिउ गोमानायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो।
औ। बिब्दिब्ला जौआ जोंनि थाखाय मोजांबो।
औ औ।
आरो गाज्रिबो नङा होनब्ला।
औ नंगौ नोंथां।
गोदोनि जौआथ' जोंनि थाखाय मुलि बायदिमोन आरो दानि जौआ माबायदि जोङो बेखौ नुबोनो मोनबाय नङा होनब्ला।
बे गावबा गावनि सायावसोसैयो आरो बाहायनाया। जेनेबा उम।
दानि। जुमायफोरा जोबोद बिस गोनां होननानै बुंनो हायो नङा होनब्ला।
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ।
होमबा जों जुमायनि बागै सावरायनायखौ।
औ।
जागोन दे नोंखौ।
औ नोंथांजों औ औ।
एसियावनो। होनबा दोनथ'नोसै ने औ।